ओ
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन नोंथां
अ जोंहा आङो फन खालामनाय जाहोना बेनोदि जोंहादि बर'आव मोनसे सोमोन्दो दंना
औ
अ बेनि बागै जेनेबा बोरै बोरै मा सोमोन्दो जायो बेनि बागै मिथिनो लुुबैनायनि थाखाय नोंथांसिम कल खालामनाय जादों आरोना नोंथां
माने नोंथाङा बेखौ मिथिनो लुबैदों आरो ना जेनेबा नोंसोरनि जोंनि ओनसोलाव नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि सोमोन्दो लिंज्लायो बेफोरनि बागै सावरायनो होनना सानदों आरोना नोंथाङा
औ नोंथां औ
दा जेनेबा बेखौ मिथिग्रोयो नामा जेन'बा जों मानो सोमोन्दो लिंजेननाय जोंनि गेजेराव बेखौ मिथियो नामा नोंथाङा
जोंनि गेजेराव सोमोन्दै लेंजेननाया
औ मानि थाखाय लेंजेननाय
मिथिनाय जाया नोथां
औ माने गोदोनो माने जोंनि गोदोनि सुबुं माहारिया बेखौ सानदों जेनेबा गेदेर उन्दै सिनायथि लालायनो बा गेदेर उन्दै सनमान होलायनो बा अनलायनो थाखाय जोंनि गेजेराव सोमोन्दो लिंजेनदों होननानै आं सानो आरो जेनेबा बिफा फिसालानि गेजेरावनो जेबो सोमोन्दो गैयाब्ला नों बोरै बिफा फिसाला होननानै मिथिनो बिफाखौ नों आफा होनना गाबज्रियो आरोना फिसालाखौ जेनेबा बिदिनो फिसालाया बिफा होननानै गाब ज्रिया बाथाय बोरै सोमोनदो थाजेननो जोंनि गेजेराव बेनिखायनो ओ सोमोन्दो लाखिनो बा गेदेर उन्दै फारागथि खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो सोमोन्दो लाजेनबोनाय जादों आरो
औ नोंथां औ
ओ बिदिनो नोंथांमोननियाव ओनसोलाव जेनेबा जों बिमा बिफाखौ बांसिन मा सोमोन्दो लानानै गाबज्रियो नोंथांमोननियाव
जोंनियावथ' जेनेबा बिमाखौ जेनेबा आइ होननानै गाबज्रिनाय जायो ओ ओमफ्रायो बिफाखौ आफा बा बाबा होननाय जायो आरो बांसिन जोंनाव
अ माने बे बिमाखौथ' गासिबो आयानो होननानै गाबज्रि फ्रामो जोंनियावबो बिदि खोनायो नाथाय बांसिनखौनो बिफाखौ आफानि सोलाय बाबासो होनना गाबज्रिनाय खोनायो आरो जोंनियाव
औ नोंथां औ
माने बे बाबायाथ' जोंनि बर' सोदोब नंङा जाहैबाय गुबुन हारिनिसो सोदोब बियो जोंनि बै बर' सोदोबा माने आफासै आरो बिफानि माबाया सोमोन्दो लिरनायनि बर'निया आफासै आरो
औ नंगौ औ
गोदोसो माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बांसिनानो बिमा बिफाखौ आइ आरो आफा होननानै गाबज्रिायामोन नाथाय सम सोलायनाय लोगोनो दाना बांसिनानो बिमाखौबो माबा मामि मा बिदिसो गाबज्रियो आरो बिफाखौथ' बे बाबासो गाबज्रियो बाबा देदि होननानै
औ नोंथां औ
माने दाबो गाबज्रियो जोंनोबा गामि सिंफोराव थानाय बर'फोराल'सो जोंनि गुबै बर' रावफोरखौ रायज्लायो आरो बांसिन दाना
औ औ
दाना बांसिन टाउन सहराव थाफैनाय लोगो लोगोनो सोलायजोबसै आरो जोंनि बिमा बिफाखौ सोमोन्दो लानाय बा सोरखौबा सोमोन्दो लानायफोराबो बिदिनो आइ आफानि सोलाय मामि दिदि मा पपा सोलायबाय आरो
औ नोंथां औ।
बिदिनो बेबायदि सोमोन्दो गाबज्रिखोग्राफोराथ' बिदिनो बांसिन लेखा गोरोंफोरासो गाबजोबावसै दानिया आइ आफा बुंनायनि सलाय माने बिसोरो। गोदोनि रावफोरखौ बाहायनो लाजिनाय मोनो आरो गुबुननि सिगाङाव
औ नोंथां।
से मदार्नजों थांनो लुुबैसै दाना
उम
सोरनिबा सिगांङाव एसे स्टेेनडार्दै गुबुन राव हारिजों बुंङोब्लासो स्टेेनडार्ड खोन जाहैबाय बिसोरो बिनो जोंनि गेजेराव जोंनि गुबै बर' रावफोरा गोमालांनो थांगासिनो आरो
औ नोंथां औ।
ओमफ्राय नोंथांमोननियाव बिमायंफोरखौ माननानै सोमोन्दो लानाय जायो।
बिमायंखौथ' जोंनिफ्राय बांसिन आङो आयं होननायखौनो खोनानाय जायोना बांसिन
औ आयं दा
औ नोंथां औ।
आं ओरैबायदिनोाय माने आयं जेथा आरो जेथि नाबासो गाबज्रिनायबो खोनानाय नुसयो आरो दाना
औ आो खोनायो खोनायालाय थां
बै जायफोर गुबुन हारिनि एसे खाथिफोराव थानाय। मफ्राय एसे टाउन सहराव थानाय बिसोरो माने बिमायंफोरफोरखौनो जेनेबा हौवा मानसिबथाय जेथा होनबाय ओमफ्राय हिनजाव मानसिफोरथ' जेथि होननाय बिदिसो गाबज्रिनानै खोनासै आरो दाना
औ नोंथां औ।
जोंनियावथ' बर'नियाव बे बिमायंफोरखौसो सोमोनदो गाबज्रिनाया मोनसेयानो बे आयंआनो आरो ना नोंथां। हौवाबो हिनजावबो जोङो आयंखौनो होननाय जायो।
औ औ।
बिदिनो नोंथांमोननियाव जेनेबा बै नोंसानि आफानि फंबाइनि बिसिफोरखौ मा सोमोन्दो होनना लानानै गाब जे नों जेनेबा नोंसानि आफाया
बेखौथ' बेवाइ होननानै गाब्रियो गाबज्रिनायालाय
औ बेवाय होनो ना
औ नोंथां।
जोंनिथिं बांसिन खैनाफोर होनना गाबजोबनाय जायो आरो
औ औ औ।
बेवायबो बुङो सोरबा सोरबा बिदिनो बांसिन खैनाफोर होननानै गागज्रिनाय जायो आरो जोंनाव
औ नोंथां औ।
बिनिफ्राय जेनेबा नोंथ' बेखौ सोमोन्दोआव मादैयानो जाबाय नङा होमबा?
औ नोंथाङो मादैयानो
जेनबा बे नोंस मादैया जेनेबा नोंसानि आफाखौ मा सोमोन्दोयै गाबज्रियो बिसिनिया
बेबो बेवाइयानो जायो नामा नोंथां?
अ बेवहाय आरो बुङो बुंनायालाय नाथाय जोंनियाव बेखौ गेदेरफोर होननानै बुङो आरो आं
औ औ औ।
बिदिनो जेनेबा नोंनि आफानि बिफा बे आफानि बिफारखौथ' नों आबौ जाबायना।
औ नोंथां औ आबौ।
बे आबौनि आबौखौ मा सोमोन्दो जायो नोंथाङा मिथियो नामा?
आबौनि आबौखौ
औ।
आयङानो जाहैगोन नामा नोंथां ना आबौवानो जागोन।
औ आयं आ जायो।
औ औ औ औ।
नाथाय आथिखालाव आरो मोनसे सोलायनायखौ नुबावदों जेनेबा ओ सोरबा जेनेबा नोंनो बिहामजो नोंनो जेनेबा हिनजाव गोदान हिनजाव लाबोबाय नोंनो बिसि लाबबाय माने बे बिसियानो जेनेबा हिनजाव गोदाना हिनजावा आथिखालाव माने बिह बिखुंजोखौ आइ आफा बुंनायनि सोलाय माने बोराय बुरैबो होननाय खोनाबाय आरो आङो दाना। दाब खोनासोबाय नामा बिदि बुंनाय।
औ खोनाबाय नोंथाङा खोनानायाथ'
माने ओइ बोराय ओइ बुरैसो गाज्रियो आरो।
औ नोंथां औ।
द बियो जोंनि मोनसे सनमान गैयि जाहैबाय आरो जानाया जेनेबा बिमा बिफाखौबा बिहाव बिखुनजोखौ सनमान होयै जाहैबाय आरो बे रावा
अ आरो दा आरो जेनेबा गथ'फोराबो जेनेबा बै बिबौ जानाय बिबै जानायफोरखौ बेखौ आङो बोराय बुरै होननायखनो गाबज्रिनायखौ आं खोनानो मोननाय जादों आरा नोंथां।
औ मान बे फोरो जोंनि गेजेराव मोनसे मोनसे गोरोन्थि जाबोगासिनो जों माने बुजायलायबोआ खोनाब्लाबो ओरैनो सिरि थानाय जायो मान बुंबाबो गाज्रि मोनलायनाय जायो नालाय
ओ नोंथां
बबे बे गोरोन्थि आरो जेनेबा नों हौवानि बिमा बिफाखौनो नोङो बोराय बुरै बुङोब्ला जेबो सनमान लायालासिनो आइ आफा बुंनायावथ' जेबो खहा जायाना बेखौ मोनसे सनमान होनायसो जायो बिदिनो बे जेनेबा फिसौला फिसौजोफोरा सम ओरैनो संखायनानै एदावलायो जेनेबा बिब'आनो ओ फिसौलाखौ बोराय बुरि होननानै ओरैनो जंखायलायो आरो बेफोर जेबो नङा जेनेबा फिसौला फिसौजोफोरा बांसिनानो आबौ आबै होननानै सोमोन्दो लायोबा साबसिन जायो आरो
औ नोंथां औ
बिदिनो जोंनि गेजेराव गोबां सोलायगासिनो आरो जोंनि बर'नि सोमोन्दोफोरा
औ नोंथां औ
बैदिनो नोंथांमोननियाव बुंलाय नोंथां
जेनेबा जोंनि बर'नि सोमोन्दो गारनानै जेनेबा गुबुन हारिनि बांसिन सोमोन्दोखौ लानायखौ जों दा नुनो मोनसिननाय जादों ना नोंथां
औ औ माने लासै लासैनो गुबुन हारिनि रावफोरखौ जोंनि बर' राव सोदेरफागासिनो आरो
औ नोंथां औ
बिदिब्ला जोंनि बर' रावा जोंनि गुबै बर'नि रावफोरा गोमालांनायनि लामायाव थांगासिनो आरो जों जुदि बेफोर रावफोरखौ गुबुन रावफोरखौ बाहायनायखौ गाराबाथाय
औ नोंथां
जोंनि बर'निनो मोनसे गिदिर खहा होननानै बुंजागोन आरो बेयो
औ औ नंगौ नंगौ
गामिसिंफोराव थानायाथ' थिगानो दं माने गुबैयै राव बर'नि रावफोरखौनो रायज्लायगासिनो ना नाथाय बिदिनो साख्रि मावनानै एसे माहाजोन जानानै डेभेलप जानानै बिदिनो टाउन सहराव थाहैनायफोरासो बांसिनानो जोंनि बर' रावफोरखौ सोलायलांफागासिनो आरो एसे गुबुन हारिनि रावफोर सोनानै गलाय मोनदेर खालामलांफागासिनो
औ नंगौ
नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
माने बिसोरोखौ गुबुनाव थाहदोंब्लाबो माने नोंसोर बाहेरायाव जा रायलायो रायलाय नाथाय न'खराव जेनेबा गुबै बर' रावफोरखौनो रायज्लायनांगौ आरो गुबुननि सिगाङाव रायज्लायाबाबो गावबा गाव गेजेराव न'खरावनो
औ नंगौ नोंथां
गुबुननि राव सोदेरालासिनो जोंनि बर' रावफोरखौ रायलायबा साबसिन
औ नंगौ नोंथां
होमबा नोंथां बे खिनावनो दोनथ'लायनोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां औ
औ
दे नोंथां